हेल' मा खबर? हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनाबाय खोनाबाय बुं नैलै दासो ओ ओंखाम जाखांनानै ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं नोंथां।
आदसा नोंथाङा फ्रि दंना होमबा?
उम ओ फ्रियानो दं।
औ अब्ला अब्ला आं माने जेनेबा बिदिनो सोलोंथाइनि सायाव रायलायनो साननानै रायलायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथांना नेटा एसेस्ल नामा हेलौ हेल
नोंथा
हेलौ अ नोंथांना नेटा एसे स्ल जानानै दं खोमा अ खोनाबाय खोनाबाय। सोलोंथाइनि बागै आरोना हेल अ सोलोंथायाथ मा बर' मिडियामनियाव रायलायनो हागोन रायलायनो हागोन बर मिडियामनि सायाव नामा नोंथां?
बर मिडियामाव माने जेनेबा नोंसिनिथिं सोलोंथाइफ्रा माबायदि जानानै दङ बेखौ एसे फोरमायना मोनो हागोन नामा?
सोलोंथाइफ्रा थ गोदोनिखौ नायबा दानिखौ नायाव एसे जौगानानैनो दं बर मिडियाम इंलिस मिडियाम। जौगादों। बेखौनो नुनो मोनदों आरो आथिखालाव।
दा ओरैनो जेनेबा नोंथांमोननि थिं माया बांसिन दं? जेरै फ ओ बर बर मिडियाम बा इंलिस मिडियाम
ओओ जोंथिंथ ओरै बर बुजा बांनायालाय नांलाय बांसिन बर' मिडयामानो बांसिन दङ इंलिस मिडियामबो दं आरो गंसे गंनै।
औ नंगौ।
हुम
आरो जेनेबा नोंथा ओ नोंथाङा जेनेबा नोंथांमोननिथिं बिदि बर मिडियाम फरायनानै बा इंलिस मिडियाम फरायनानै सोर सोरखौ बा साबैसेखौ एसेग्राब मानसि गिदिर जानाय नुनो मोनो?
जों बर' मिडयामाव फरायनायाबोथ गोबां जोबोद जौगानायखौ जों नुनो मोनदों सिगांनिफ्रायनो दङ ने बु इंलिस मिडियामखौबो आं गाज्रि बुंनो आ ओ बर' मिडियामाव फरायनाबो खिन्थु जों बर' हिसाबै बर मिडियामाव फरायनाय गावनि बि बिमानि रावखौ फरायनानै मोजां हानो बेखौनो आं सानो आरो। बर' मिडियाम फरायनानैबो जोङो डक्टर इन्जिनियार जानो हायो। आरो जोंबो नुबोदों माखासे जे गोबां मानसिफ्रा जाबोनाय
औ
दा बिजोमाव बेनो आरो। सोलोंथाइयाथ' जौगागासिनो आथिखालनि मुगायावलाय आरो।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो दा औ बुंलाय नोंथां।
आथिखालनि मुगायावलाय आरो गोबां जेनेबा हमना दानि ए आइ नि मुगायावथ जों माखासे बाव जों नांगौखिनि ओ मा होनो इम्परटेन्सफोरखौ जों माबा ए आइ जोंबो सोलोंनो हायो माखासे
औ
सोलोंथाइ लानो एसे गोरलैयावनो जाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
ओम।
जोंनिथिंबो माने बेफोरबायदिनो बर' बर'फ्राबो बर' माने बर मिडियामाबो दङ आरो इंलिस मिडियामाबो दङ दा फ्राय बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला जोंनि थासारि माने जोंनि एरियाथिं फ्रायानो माने। गोबाङानो इसोरा थाखा फैसा गोनां बा दोनि गोनि सुबुंफोरबो गैया। बिनिखाय जिहेथु बर ओ बर स्कुला बा बर फरायसालिया माने ओ गर्मेन्टखाय बांसिनानो बा गर्मेन्ट बा भेन्सार खाय माने बेयाव खम थाखा फैसा नाङोखाय बिनिखाय माने बर' बर' मिडियामावनो बांसिन फरायनाय जायो। जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जाय जाय माने जाय एसे थाखा फैसाफोर गोनां बा नखरफ्रा ग्रोम ग्रोम बि थांमोनहा माने गावनि फिसाफोरखौ गथ' गथाइफोरखौ ओ मोजां गोरों गोरासिन खालामनो थाखाय बिसोरो इंरा ओ इंलिस मिडियामाव होनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो नायनो थाङोब्ला माने बर' मिडियामाव फरायनाय ब्ला-ब्ला फर बर' मिडियामाव फरायनायब्लाबो आरो इंलिस मिडियामाव फरायनायब्लाबो जाय गथ'आ माने बांसिन गोसो होयो बे गथ' थ आनो माने जिउआव जौगासारसिन जानो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबादिनो जोंनि जायगायावबो गोबां दङसै जेरै बर' मिडियाम फरायनानैनो गोबां डाक्टार इन्जिनियारफोर जानाय बिदिनो गोबां गोरों गोराफोर जालांबाय बे बर' मिडियामावल फरायनानै बिदि जादों बे बेबो नङा जे इंलिस मिडियामाव फरायनानैबो गोबाङा जादों । बेबायदिनो माने जोंनि एरियायाव दङ'सै आरो गोबां।
जा नोंथाङानो सानना नाय जोङो बर' बर' थाखोनिखौथ जोङो गोजौ थाखो जेनेबा हायार हायार इडुकेसनाव जोंथ गोजौआव जेरैबाबबो गारलांखानांगोन जोङो जिनै थाखोसिमलसो बर' नि फरायनो मोनगोन जेरैबाबो जोङो इंलिस मिडियामखौबो लांफानांगोन आरो ना गोजौ लेभेलाव थांनो थाखाय बेबो मोनसे ओमबाबो जों मोजांनो जुदि जों बर' जानानै गावनि बिमानि रावखौ फरायनानै जुदि थाङोबा मोजाङानो जायो आरो जों आरो बिजों लोगोसे जों इंलिस मिडियाम बा इंलिस माबाखौबो लांफानांगोन। मानो होनबा जोंनो गोजौ थाखोनि बो फरायनो थाखाय जों जेनेबा जेरै डक्टर इन्जिनियार फरायनो थाखाय जों बर' मिडियामाव फरायनो हाया बेनिखायनो जों इखौबो लांफानांगोन।
औ नंगौ ।
बेनो आरो सोलोंथाइखोलाय ओरैनो जोंनि बर' मिडियामाव फरायनायाखौथ' जों गोबां नुनो मोनदों नोंथांमोननिथिंबो दं खोमा ।
औ दङ नोंथां
बर'जों फरायनायबो जों नुबाय इन्जिनियार नुबाय डाक्थार नुबाय।
औ औ।
ओम दङ दा आं बेनो बेखौनो सानो आरो बर' दुखु जानानै जेनेबा बर' मिडियामाव जिनै थाखोसिम फरायनानैबो जोङो ज' जौगानो हायो। ओम।
नोंथांमोनथिं ओरैनो ओ जेरै बर'फोरनि ओ बर'फोर बर'फोरनिबा बर' मिडियामा स्कुल बर' मिडियाम स्कुला बांसिन ना इंराजि मिडियाम स्कुला बांसिन दङ'?
जोंथिंथ' जोंनि थांनानै नायोबा जोंनियावथ' बर'आनो बांसिन मानोना जोंनियाव बर' गोजा नालाय ओम बेनो आरो बर'आनो बांसिन । जायफोरा जेनेबा हमना ला बर' मिडि । यावथ बांसिन फ्राइभेद थायाना ग ओ गभार्मेन्ट फराय फरायसालिसो थायो नालाय ओ जायक फोना जेनेबा नखराव एसे गोनां रां रुफा सेब दोनि मानसि बिसोरो थांनो इंलिस मिडियामाव सोरबा सोरबा गावनि फरायसा गावनि गथ गथाइखौ एसे हागौमानि गोरोंसिन खालामनो मानोना सान-सानना नायोबा ट जों हमा आं बुंबायानो दहाय जिनै थाखासिम लसो बर मिडियामसिम फरायनाय हायो होननानै ना बिसोर सानो आरो गावनि ग गथ' फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जुदि इंलिसाव इंलिस मिडियामाव सोलां ओ फरायहोलांबा उनावहाय मोजांसिन जागोन होननानै बिदि आसायावनो जो माने जायफोरा फैसा दं थाखा दं बिसोरो बर माबायाव इंलिस मिडियामाव सो हैयो आरो बेनो आरो ।
औ नंगौ नोंथां दा आं मोनसे खोथा सों सानदों नोंथाङा मा मिडियामाव फरायनायमोन?
आंबो बर मिडियामावनो फरायनाय।
अ ओमफ्राय दा नोंथाङा फराय औ दा नोंथाङा फ दा नोंथाङा फरायगासिनो दं
अ औ आं आं फरायगासिनो आं दा दिप्लमा लागासि इन्जिनियार थ्रि इयार्सनि आङो बर मिडियामावनो जिनै थाखोसिम फरायनाय । बिनि उनाव आङो दिप्लमा लागासिनो बेनि सिगांबो आं बेलेगाव थाङोमोन माने आइ टि आइ लादोमोन।
औ औ नंगौ नोंथाङा अब्लाथ' माने बर' मिडियामनिफ्रायनो गोबां गोजौ थाखोसिम फरायबोबाय
औ
बारा माबा नङा बेयो उम
औ दे बुंलाय नोंथां
उम बारा इसिबां मानि माबा नङा जोंबो जिनै थाखोसिम फरायनानै आरामसे फैनो हायो गोजौ थाखोसिम दा जे नै आंबो जिनै थाखोसिम बर मिडियामावनो फरायनाय हिसाबै आं दा दिप्लमा लाफैबाय बेयाव।
औ नंगौ नोंथां
बिखौनो आसा खालाम आरो बागा ओ
औ दे बुंलाय नोंथां ।
बेखौनो आसा खालामो आरो जुदि बर जानानै बर बिमानि रावखौ फरायलांबा जोंबो बर रावखौ जौगाहोनो हागोन लासैनो थांनानै थाहोनो थाखाय थांनानै थाहोनो हागोन।
औ नों ओ नोंथांङा बे दिप्लमाखौ जे फरायदों होन्दों नोंथाङा बेयाव माने बोरै बोरै एडमिसन मोनखौ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामाथाय ।
डिप्लमा एडमिसन मोननाया जाबाय ओ पारसेनखौ नायगोन आरोना नोंनि जेनेबा थाखोनिबो नायो नों जिनै थाखोनि नोंनि पारसेन्टखौबो नायगोन आरो ना बेसेबां मोनदों नोङो? जि थाखोआव जिनै थाखोआव बेफोरखौ नायनानै नोंनि पारसेन्खौ नायनानै कलेजखौ सायखना होनाय जायो आरो।
औ आं खोनानो मोननाय बायदि जेब्ला माने सिगाङाव आं खोनादोंमोन आरो। जेनेबा ओ बिदि ओ दिप्लमा बिदि पलिटेकनिक ना नों
औ औ औ
औ माने बिदिखौ जेनेबा मोननो थाखाय माने बिदि इन्ट्रेन्सफोर माबा माबि हो होनांगौ होननानै आं खोनानाय मोनदोंमोन आरो अब्ला दा होनांला नामा?
सिगांनि माबायाव बिदिमोन खोमा खिन्थु जोंनि समावहाय ओ पारसेन्टेजखौनो सिनायनानै होग्रा जाबाय माने सिगां बिदिमोन खोमा दा आरामसे नोङो जुदि नोंनि पारसेन्टेेजआ मोजांबा मोजां कलेजाव एडमिसन मोनगोन आरो नोंनिया फिसाबा ओ मिनिमाम नोङो आजिखालि एस टि खथायाव एदमिसन लानो थाखायबो नोंना बाजि थानांगोन।
औ जुदि जुदि क्लास जोंनाव बाजि थायोबानो जेनेबा बेयाव मोननायनि सान्स दं आरो।
अ सान्स दङ खिन्थु मोजां कलेज मोननायनि सान्स गैया नोङो बेनो आरो एसटि कथायायावबो नोङो बाजि नां थारगोन आजिखालि जुगाव दानि जुगाव
औ।
बेनो मानोना सोलोंथाइया जौगाहांबायना। बयबो बुंंबायानो दहाय जौगालांगासिनो नो लासै लासैनो
औ।
उम माने मा होनो एखौ कम्पिटिसना बांसिन सिन जाबाय माने।
औ नंगौ नोंथां।
बेनो आरो
नोंथांमोनथिलाय बोरै?
जोंनिथिंबो बिदिनो दा गोबाङानो जौगाबोबाय माने सिगांनि सिगांनिखौ नायोब्ला दासिमहालागै बिदिनो फरायनाय फरायनायफ्रा गोबां जौगाबोबाय माने सिगांनि समाव इसिग्राब रावबो गोसो होनानै बा बिदिनो फरायामोन आरो खिन्थु आथिंखालाव दा नायोब अब्ला माने नुयोसै बयबो गोसो बयखौबो गोसो होनानै फरायनाय इंलिस मिडियामानो जा बर' मिडियामानो जा बय गाव गाबा गाव गावगाबा गावनि जिउनि थांखि खौ होसोनो थाखाय बिथांमोना खोब गोसो होनानै फरायनायखौ दा नुनो मोनोसै आरो
होम हो
दा बेबायदिनो गोसो होनानै। फरायग्राफ्रा दिनै मोजां मोजां मोजां रिजालत । फोरखौबो मोननो हाबाय आरो बेफोरबायदिनो बिथांमोना गोजौ थाखोसिम फरायलांगासिनो दङ
ओम नोंथां हेलौ जि मिनिट जाबाय नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला।
ओ दे मालाबा रायलायनोसैलाय उम।